हेलौ हेल' औ खोनादों।
हेलौ खोनादों ना?
ओं खोनादों
हेलौ मा मावदों नोंथां
दङ नै
मानि सायाव रायलायो दायो।
माने
बेरायनायनि दावबायनायनि सायावनो सावरायनोसै नामा?
ओ ओ जागोन दे।
ओरैनो दावबायनाय बा दावबायनायनि जुदि प्लेन खालामोबा मा मानि सायाव साखाफारा जानांगौ होननाय माने नों सानो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
दावबायनाय ओरैनो दावबायनो गावनि गोनां गोनां बुसथुफोरखौ लाफानांगोन।
ओ नंगौ बेनि अनगायैबो मोनसे जायगा बबेबा मोनसे जायगा दाबसे जायगायाव दावबाय हैनोबा बे जायगानि सायाव गिबियावनो जों थांनायनि सिगाङावनो
मोजाङै बे जायगाखौ मिथिग्रोनानै लानाया मोजां। बे जायगानि गुदुं गुसु बारहावा बे जायगानि बोथोर आबहावा समाजनि माने मानसिफोरनि समाजनि मा होनो मा होनगोन बेखौ समाजनि बारहावा आरो बे जायगायाव सोलिनाय राव थानायनि जायगा थांलाय फैलायनि औ थांलाय फैलायनि सुबिदा असुबिदा बेफोरनि फारसे मोजाङै गियान बुथुमग्रोना लानाया गोनांथि होननानै आं सानो आरो। आरो जायगा दावबायनायनि गेजेरजों मा मा मा जायगा दावबायनाया माने सासे सुबुंखौ माबायदि हेफाजाब खालामो मा मा बिथिङाव
एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जायगा दावबायोबा नों नुफेरै मिथिफेरै माखासे माबाफोरखौ एक्सपिरियेन्स मोनो।
औ औ नंगौ
गुबुन हमना ला गुबुन कालसारनि माबाफोरखौबो मिथिनो मोननाय जायो। बे जायगानि थागिबिफोरनि कालसारनि सोमोनदै आबहावानि सोमोन्दै
औ नों बिदि जायगा दावबायफेरबाय नामा?
जायगाथ' दावबायफेराखै।
दावबायनायनि गोसो दं आरो ना?
औ औ
अ सुबिदा मोनबा सुजुग मोनबा उनाव दावबायनो दावबायबानो जाबाय।
औ नोंथाङा दावबायहैफेरबाय नामा?
जायगा दावबायनायाथ' इदिनो माने ओरैनो दावबायदों आरो होमबाबो माने बेफोरबायदि मोनसे गोजान टारगेट लानानै
दा ओ दावबायनाय जायाखै आरो।
अ
जायगा दावबायनाया मान सासे मानसिखौ बहुद बिथिङावनो माने
ओ सोलोंथाइ होयो होननानै आं सानो आरो। माने समाजनि बिथिङाव सासे सोलोंथाइनि बिथिङाव हारिमुनि बिथिङाव गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन माने हारिमु, सोलोंथाइ, राव समाज बेफोरो गुबुन गुबुन जार लायो नालाय।
औ
जेब्ला गावनि जायगायाव सोलिबाय थानाय समाज, हारिमु, राव, बेफोरनि अनगायै गुबुन मोनसे गोदान जायगायाव थाङो अब्ला बेवहाय गोदान गोदान्स ओ हारिमु सोलोंथाइ बायदिसिना गुबुन गुबुन बिथिङावनो आरो समाजनि थासारिनि बिथिङाव जौगानायनि बिथिङाव फालांगिनि बिथिङाव गुबुननिखौ नुहैनानै जों सोलोंनो हायो आरो जायगा दावबायनाया बेफोरबायदिनो माने सासे सुबुंखौ गोबां गियान होयो आरो।
नंगौ
बेनि अनगायै
नोंथाङा
हा
अ बुंं
ओ बेनि अनगायैबो जायगा दावबायनायनि गेजेरजों जों मा फेस जायो गोदान गोदान मोनदांथिबो मोनो गोगोनो माने गोदान गोदान सुजुग सुबिदाफोरखौ सा मोनो आरो आरो
उम जायगा दावबायनायनि गेजेरजों ओ गोबां गियान मोननो हायो आरो बेफोरबायदिनो।
औ
दानि जुगावथ' जायगा दावबायनाया माने मोनसे थुनलायाव बाहागो मोनदों आरो।
औ
नि थुनलाइगिरिफोरा मा खालामो माने गोदान गोदान जायगा दावबायहैबाय।
बे जायगा दावबायहैनायावनो बियो मा मा?
मा मा माने बेखौ मा होनो ओम? मा मा माबाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। माबायदि जायगा दावबायहैदों। बेनि एक्सपिरियेनया मा बै जायगायाव थांनानै बोरै मोनहैखो? बै जायगानि बार थासारियारि आरो हारिमुवारि आरो बेनि अनगायैबो ओ दारिनारिथिफ्राय बे जायगानि इम्पर्टे ना माबोरै बेफोरबायदि माने गावनि लिरबिदांफोराव मा होनो?
एरख'नानै
थुनलाइगिरिफोरा जायगा दावबायनानै बि बिराद मोजां मोजां लिरबिदां लिरनानै गालाङो माने बेनिफ्राय नदि जायगा दावबायनायनि गेजेरजों माने सुबुंनो बहुद गियान होयो माने बे गियानखौ बिसोरो गाव मोननाय एक्सपिरियेन्सखौ थुनलाइनि गेजेरजों लिरनानै माने फरायगिरिफोरनो गुबुन गोसोफोरनो फोरमायनानै होनो नाजायो आरो।
औ
दानि जोंनि माने बर' समाजावथ' बियो बर' थुनलाइयाव आरोना बर' थुनलाइयाव बियो बुहुत गोद दान मानि दावबाय दावबायनाय थुननायइ लिरनाया खिनथु गुबुन गुबुन थुनलाइफोराव बेबायदि दावबायनाय थुनलाइया माने गुबुन गुबुन थुनलाइफोरा सिगांनिफ्रायनो जौगाखानाय नालाय।
ओम
नाया सिगांनि दिनावनो एसे दंखायोमोन आरो खिनथु जोंनि बर' नुनायाव बियो गोदान आरो दा
गोदान गोदान थुनलाइगिरि थुनलाइ सोरजिनो ओम माने थुनथाइनि सायाव माखासे गोसो थानाय सुबुंफोरनि थाखायबो गोसो गुदुं थुनलाइ सोरजिगिरिफोरनि थाखायबो बियो मोनसे दावबायनायाबो मोनसे माने गोदान सुजुग आरो बियो गोदानथ' नङा माने मोनसे सुजुग आरो गावनि दावबायनायजों दावबायनानैबो फारसेथिं मोजांबो मोनखाबाय गोसोयाबो माइन्दआबो फ्रेस जाखाबाय गोदान गोदान जायगाबो दावबायनो मोनबाय। आरो फारसेथिं गोदान गोदान गियान सोरजिनो मोननो हाबाय। हाय सोलोंनो हाबाय। बेजोंनो लोगोसे मा होनो गावनि माने न'आवथ' ओरैनो जिरायना थानानै जिराय माने। ओरैनो जिरायनाय माने मा होनो एखौ ओ अबेबा थांबाथ' जों थुनलाइगिरिफोराबो सम मोना नालाय। थुनलाइ सोरजिनो खिनथु बे जायगा दावबायनायावनो माने बियो गावनि एक्सपिरियेन्सफोर लिरलांनायानो थुनलाइ जाहैबाय आरो बेनि बेफोर बायदि मोनसे गोदान सुजुग गोदानथ' नङा इयो मोनसे मोजां सुजुग आरोखि दावबायारि थुनलाइ दावबायनाय थुनलाइबो दा नोंथाङा बेफोरबायदि थुनलाइ सोरजिनायनि सायाव माबाफोर गोसो दं नामा?
दावबायनो थांबाथ' दावबायनो थांबाथ' बेफोर माबागोन।
आरो थुनलाइ सोरजियाबाबो। थुनलाइ सोरजियाबाबो दानि दिनावथ' गोदान गोदान सुजुगयो डकुमेन्टेसन बानायनाय।
भिडिअ बानायनाय भ्लग बानायनानैानो मोनसे डकुमेन्टेसन थुनलाइ बायदि जायो आरो बेयो अ।। थुनलानाय जाहैबाय आरो बियो बुंनो थांबा
औ औ औ।
जेरै थुनलाइ फरायनानै जों गोदान गोदान गियान मोननो हायो। बेफोरदिनो दावबायनाय दावबायनाय। खौनो माने डकुमेन्टेसन खालामनानै बा भिडिअ' बानायनानै बेबायदि। अनलाइन ससियेल मिडियानि गेजेरजों हगारनायखौ जों नायनानै। गोदान गोदान गियानखौ जों बै जायगाफोरनि गियानफोरखौ जों आरजिनो हायो आरो। गाव थांलायालासिनोबो। बेफोरबायदि दावबायनाय सुबुंफोरनि भिडिअ आरो एक्सपिरियेन्सनि हेफाजाबजोंनो आरो जोङो। दा बेफोरबायदिनो माने दावबायनाया